औे। औ हागोनदे।
औ सबाय ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मोन मिन्थिनो हायो बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो संनानै जाबोनाय दोरोङारि ओंख्रि। बेखौ बर' फोरा गोबां रोखोमै संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो ओ ओ बेवहायो गुबुन गुबुन रोखोमनि ना बेदर होनानै जानायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो ना?
जोंनि दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा?
औ। औ।
ओमफाय सबाइया गुबुन गुबुन मैगं बा गुबुन गुबुन ना बेदरजों जाजायो बे नंगौ ओरैनो जोंनो सबाय होनोब्ला बांसिन सबाइजों दाउखौ जों बांसिन ओ मिलायनाय बायदि मोनोबा गोजान जायो नङा होमबा?
औ।
बेनि अनगायैबो जोङो सबायखौ अमा गोरानजोंबो जानो हायो। ओ ओमफाय ना गोथां आरो ना गोरान बेजोंबो जानो हायो। औ बिनि अनगायै जे जों सबाय सबायखौ ओ ओ सबाय ओंख्रिखौ सबाय ओंख्रि जानोब्ला जोङो खारैखौ नांथारगौ। खारै नङाब्ला सबाय ओंख्रै जाया। ओ सबाय ओंख्रि संनाय समाव खारैखौ नांगौ ओ नोंथाङा ओ सबायजों मा बेदर खौ सङोब्ला बा माबायदि जायोब्ला साबसिन गोथाव मोनजायो बेखौ खोन्थानो हागोन ना?
औ नोंथाङा दहायो जे बुंदों दा सबायजों दाउजों होनोब्ला बांसिन गोथावसिन मोनो आंबो नैबे सबाइजों दाउजों संनायखौनो बांसिन गोथावसिन मोनो।
ओ नोंथाङा ओ सबायजों दाउखौ माबोरै सङो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां गिबियावनो जोङो बेखौ संनो थाखाय ओ सबायखौ गिबियाव एवफ्रेमग्रोनानै बेखौ हुख्रेमनानै लानो गोनां जायो। खायफा खायफा ओरैबायदि खालामो ओ सबायखौ बायनानै लाबोखायो बे बायनानै लाबोखानाया ओ बे सबाय ग'थाखौ सोखाव खानाय जायो अब्ला बेखौहाय एवफ्रामा लाफासिनो दैयाव दसे समनि थाखाय सोमनानै बै बिगुरखौहाय जेनेबा गुनायनि राहा खालामनाय जायो आरो बेनिफ्राय बेखौहाय सुनाय समाव मोजाङै सिखन सिखन सुयोब्ला बिगुरा बिनिफ्राय आलादा जायो। दा बेखौ बेफोरबायदि खालामखांनायनि उनाव जोङो सबायखौ डाइरेक सारायाव एबा दोफोराव दैजों रुनानै लाग्रोनाय जायो जेब्ला नैबे दैया गोदौगोनना अब्ला बेवहाय जोङो मस्ला जेनेबा बानलु, सामब्राम गुफुर बेखौ होनो हायो बेनिफ्राय खारै बेखौ होनो गोनां जायो। ओ खारैजों नैबे सबाया - ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौवोब्ला बेयाववो जोङो ना दाउ जिखुनु होनो बेखौ होनो हायो आरो। दाउ होनोब्ला जोङो सबायखौ फारसेथिं रुनानै गुबुन मोनसे फारसेथिंजाय सामब्राम बानलु होरि होनानै मस्ला मस्लि होनानै एख्रेमग्रोनानै लानो हायो बेनि उनाव बै गोदौबाय थानाय सबाय ओंख्रियाव बेखौ होसननो हायो आरो, बेनि उनावनो बियो दसे समनि उनाव मोननायनि लामायाव फैयोब्ला गंगार दुन्दिया एबा दुन्दियाफोरखौहाय होनो हायो। बेखिनियानोसै नोंथां। औ
सबायजों साम' नोंथाङा जाफेरबायना?
औ जाफेरबाय।
ओ सबायखौ सबायजों साम'खौ संनाय समाव सबायखौ साम' ग'थायोना होयोना नागिरख'नानै होयो?
ओ आं मोनथिनाय बायदियाव बेयावबो साम'खौ गथ थायै होनाय जादो
ग'थायैनो होबाय
ओं
ओ बेनिफ्राय ओ साम'नि बाहागोफोरखौ नोंथाङा मिथियो ओ नामा? साम'आ जेनेबा साम'आथ' गुबुन गुबुन दंखायो नङा होमबा?
औ नैबे जाग्रा साम'आ ओ बेखौ आङो मोनथाम रोखोमनि नु
मोनथाम रोखोमनि नुनो मोननाय जादों
ओ बेनो जाहैबाय साम' जोंनि ओनसोलाव साम' गोलाव होननाय जायखौ साम' खिंखिरि होननानैबोनो बुङो बबेबा बबेबा जायगायाव बेनिफ्राय साम' खान्दा आ मोनसेया जाहैबाय साम' लादाय बेफोर मोनथाम रोखोमनि साम'खौबो आलदा आलदा रोखोमै ओ सायनाय जायो बेनिफ्राय जानाय जायो। नोंथाङा
सबायजों बबे साम'खौ जानाय जायो?
औ औ नोंथाङा मा मा साम' मोनथिगौ बेखौ बुंनो हागोन ना?
बेनिफ्राय साम' लादाय ओ साम' दा होनाय आङो ओ बेनिफ्राय ओ गोबां गुबुन गुबुन माने मोनथाम जातनि साम' ओ दङ' जायखौ आं नामखौ मिन्थिया ओ बिनिफ्राय साम' खहे होननायबो खोनादों नाथाय ओ बिनिफ्राय ओ साम' नोंथां बुंनाय बादि साम'आ गुबुन गुबुन ओंख्रिजों गुबुन गुबुन रोखोमै जाजायो नङा होमबा?
औ।
दा सबाइखौ बबे साम'जों नोंथांमोननि ओनसोलाव जानाय जायो?
जोंनि
जोंनिथिंजाय बे मोननैखौहाय
औ औ। ओ सबाइ सबाइजों जानायनि अनगायै सामखौ गुबुन मैगंफोरजों जानो हायो नामा आरो मा मा जानो हायोब्ला मा मा मैगंजों जानाय जायो?
औ साव सब सबाइनि अनगायै जोङो गुबुन ओंख्रिफोरजोंबो सामखौ जानो हायो जेरैहाय जो जानो हायो आलुजोंबो जानो हायो बेनिफ्राय मैथा बेजोंबो जानो हायो ओ जोगोनारजों जोङो गथायैबो जानो हायो आरो साम' खौ एरखनानैबो जानो हायो बेनिफ्राय आलुजों आरो मैथाजों जायोब्ला जों सामखौ एरखनानै जानाय जायो नोंथाङा माजों माजों जायो मिनथिगौ ना? ओ। औ।
खायफाया आलु आरो अनलाजोंबो जायो होनो नाथाय आं जाथनाय जायाखै बेनिफ्राय सबाइ आरो साम' जानायाव बा साम जानायाव नोंथांमोननि ओ समाजाव ओ साम' जायोब्ला मा जायो बिनि फारसे एसे फोथायनाय बा मोनदांथिफोर दंबाय बायो नामा?
औ ओरैनोथ' जोंनिथिं बेनि बागै मोनसेलसो फोथायनाय एबा सुबुं फोथायनायखौ जोङो मिथिनो हायो बेनो जाहैबाय साम' जायोब्लालायनो मेगननि रसनिया ओ मोजां जायो होननानै माने मेगना साफा स्रां नुयो होननानै फोथायो आरो
साफा जायोबा गोबाङानो गुस्लायो दा सबायजों ओ ओ खारैनि अनगायै गुबुन आदबजोंबो संनो हायो
ओ आङो दिनैसिम मोनथिनायाव सबाय खौ खारैनि अनगायै संनायखौ आङो मोनथि फेराखै आ नों थाङा मिथियो नामा?
आजिखालिथ नों टाउन सहरावबो जासै नङा होमबा सबाइखौ? नाथाय ओ टाउन सहराव खारै मोननायाथ गोब्राबनि बाथ्रा नङाना? औ बे समाव टाउननि मानसिफ्रा टाउननि सुबुंफोरा माने खारै मोनैलाय सबायखौ सदाजों संनानै जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो नाथाय ओ खारैजों बेसेबां थावगोन माने स नांगौबादि ओ सदाजों बेबादि थावा जाहैदों माने ओ ओं गुना खारैनि जों संनाय साबाया गुना बांसिन थायो होननानै मानसिफ्रा बुंसोलायो आरो बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनाय बेखिनियाव दोनथसै नामा औ